औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना
ओं नोंथां खोनादों
औ औ
नोंथांमोननि जा आ दा बोथोरा बोरै जादोंमोनदां
दासान्दिथ' जोंना बोथोरा एसे बिदिनो दोमै लुलु जाना दं नोंथां अखाबो हाहां हाहां जादों इनिफ्राय सानदुंबो एसे एसे दङ मा जागोन मिथिला आरोना
औ नोंथांमोननि जा माइ गायखांबाय नामा
जोंनिजोंथ' दासान्दि माइ गायखांजोब्बाय औ नोंथां जोंनिजों माने एसे थाबैनो गायखायो आरो ना
औ नोंथांमोननि जा मा मा माइ गायो नोंथां
जोंनिजोंथ' बिदिनो रनजित आरि माइ गायो इनिफ्राय बाहादुर ऐ गोबां रोखोम दं आरो ना सत्तुर पसत्तुर मायाबा बायदिसिना दंसोगारो आरोना औ औ
नोंथांमोननि जा दैफोरा थिगैनो नोंथां माइ गायनायाव
औ औ औ थिगैनो दं दासान्दि अखाफोरा हागासिनो दङ बिथिंजाय
औ
नांगौ जखानि दैखौ मोनगासिनो दङ दासान्दि अखानिफ्राय
ओम
बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
जोङो बिदिब्ला आयदा महरै जोङो नोंथाङा जिहेथु अखानि सोमोन्दै रायज्लायदों अब्ला जोङो दैबानानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ सरायजागोन नोंथां।
खोनादों नोंथां?
औ ओमफ्राय खोनादों।
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला दै बानानि सोमोन्दै जिहेथु नोंथाङा मोनसे आयदाखौ सावरायनो थाखाय कल खालामदों जिहेथु नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दैबानानि सोमोन्दै।
औ दे दैबाना जाबाथाय जिब जुनार मानसि दुमसिफोराबो थैनो नागिरो आरोना
औ औ औ
ओम दैखोबो आरो दै बाना जाबाबो खेथिफोराबो हामा जायो मोसौ बोरमा होनोबबो जागा गैया जायो आरो ना
औ औ
ओम आंबो बारा बुंनो लाङा दे नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो।
औ औ औ जिहेथु जोंहा दैबाना होनना बुङोबथ' जोङो। मोनथिखायो जिहेथु नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गोबां जिब जुनार बायदिसिनाबोफोराबो थैलाङो। बेनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जिहेथु दैबानाफोरनि गेजेरजों जोंहा माबायदिहाय खहा जाबोगासिनो दङ दिनै बेनि सोमोन्दै मा मा बिथिङाव जोंहा खहा जानो हायो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जोंनि माइफोर माबायदिहाय खहा जायो बा आबाद बिथिंफोरा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आबादफोराबो खहा जायो आरो थांलाय फैलाय लामाफोराबो गाह्रि जायो आरोना। हान्था मेला दावबायनोबो एसे गोराब जायो दैबाना जाबोला।
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय औ नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय लामाफोरा माबायदिहाय दा? ओ फााखा गोजा जाजोब्बाय ना जोबोर खस्थ' जायो दैज्लांनि समाव?
दैज्लां समावथ' एसे खस्थ'य आरोना नोंथाङ। लामाफोरा अखा हाबोला दै थायो।
औ औ।
बे थाबोला थांलाय फैलाय खालामबाय थाब्ला हाब्रु जायो आरोना नोंथाङ।
औ औ।
बिनि सायावनो गारि मर गारि मथरफोराबो थांलाबायबाय थाबा बे आरोना नोंथां।
बिदिथ' गोबां नुद जेनेबा जोंनिजोंबोथ' दोङो जेथिंबो थाखायो। जेराव माइ गायजालायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
माइ गायना दोनलायनो हायो आरो ना, ओरैबादि हाब्रु जायो जोंना। दा बिदिब्ला जिहथु आ अखायाथ' जोंनिया गोबां हाबाय थाखायो जिहेतु दैज्लां बोथोराव जेराव जोङो दैबानानि खोथा बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो नोगोरफोराव जिहेथु जोंहा दैबानाफोर जायो।
औ।
बेनि ओ जाहाथे दै बानानानै फै बारग'नो हायो बेनि माबाफोर राहाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
दैबाना राहाखौथ'
दैबानाखौ होबथ औ औ जाहाथे नालाफोरा जे जेंना थायोना नङा होमबा?
औ
नालाफोराथ' जोंनिया मालाबा जाबोरफोरा खोबथेना थायो बेनि जाहोनाव जोंहा दैफोरा हाबलांनो हाया।
बेफोरखौ साफा खालामनो नांगो आरो आर ना।
औ औ औ। बेफोरखौ जों साफा खालामनांगोन औ बे औ औ औ।
बारा जानायनि चान्स एसे खम जागोन आरो ना।
औ माने दैया जायोब्लाबो जेनेबा थाबनो रानलांगोन जिहेथु जोङो जोंहा साइद साइदावथ' जोंहा टाउन नोगोरफ्राव जोंहा ओं थायोआानो जोंहा नाला जेराव जोङो बेफोरखौ जाहाथे जोङो दैफोरा जाहाथे मोजाङै बोहैलाङो बेनि थाखाय जोङो लामाफोरखौ खौ एसे गोजौ खालामनांगोन औ अब्लाना जोंनिया ओ जा दै जमा जायो बेयो होमबासो जोंनिया नाला फारसे थांगोन। नालाय जोंहा जेबो उसुबिदा जाखाया जिहेथु जोंहा ओ-नालायाव गोग्लैग्रो गोलैग्रा जोंनिया बबेबा दैमाफोराव जोंहा लिंक खालामनाय थाखायो। जेराव जोङो ओ- दैफोराबो जोबोद गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो जोङो दैबाना जायो होनना बुङोबा दिनै ओ-नोंथाङा माबायदिहाय फोसाबनो हागोन जेनेबा जोंहा दिनै ओ- जेराव जोङो दैनि खोथा बुंदों जिहेथु जों दिनै
औ।
बायदिसिना ओ-गंगा गंगाफोराथ' जोंहा दिनै बायदिसिना ओ-दिनै थगि प्रसाद बायदिसिना माबानानै दिनै ओरैबायदि गाज्रि जाबोनो हमबाय दैया जेराव जोङो दुगैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बेयाव हाय जों हाब्बानो जोंहा बेमार आजार सोरजि ओ- सोमजिनायनि ओ-
सान्स थायो आरो ना।
सोमजिनो हायो आरो ना जेनेबा बेयाव हाबजायानो माने। बेबायदि गाज्रि दा बे दैखौनो खायसेया लोंहोयो थांनानै बेवहाय दुगैहोयो। दा बेखौ जुदि ओ-गंगाखौ दैमाखौ जुदि साफा खालामोबा। नोंहा मा मोनस माबाफोर रा होनो हागोन नामा नोंथाङा?
बेयाव जेनेबा दैयाव गाज्रि बेसादफोर गारना आर ना जेनेबा खालाय दैफोन खौ गारनाङा जाबोर जुबोर। पासटि बेफोरखौ गाराबानो दैया मोजां थागोन आरोना। होमबा दैया गोग्गो थागोन होमबानो बेखौ मोजां थागोन आरोना दैैया गाज्रि बेसाद गाराबानो। होमबानिया बेमार जानायखौ खारग'गोन माननाय बेमार जानाय फोरनिफ्रायबो खारगगोन।
औ औ नंगौ नोंथां। फ्राय नोंसोरनि ओनसोलजोंहाय ओ-दै लोंग्राफोरा माबायदिहाय जेनेबा ओ- आइरनफोर दङ नामा बा माबायदिहाय दैखौ नोंसोरो फिल्टारिं खालामना लोंनाय जायो? एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओं हागोन नोंथां जोंनि जाया फिलटार खालामलाया नोंथां दैया मोजांखा। नोंथांमोननिजालाय?
जोंनिजोंथ' जोबोर गाज्रि जेनेबब्ला जों बिदि नङा जे जोङो अखानि दै बा दैबाना जानायफोरखौ जोङो लोङा। जों हा सिंनि दैखौबो लोङो जोंहा जिहेतु दंखल दंखायो बिदिनो जों दंखल दङ नाथाय जोंहा जोबोर गाज्रि। आइरन दङ आरो ना जेनेबा दंखलनि आइरन माने जोङो बेखौ बाला बाला आरि होनानैसो जोङो सिखिनानै जोङो लोङो बेनिफ्राय जोङो फिल्टारखौनो मोननै मोनथाम खालामो आरोना खेबनै खेबथामावब्लासो बे सुलों जायो
अ
ओमफ्राय बिदिनोसै जाहाथे दैफोरा जोंनिया एसे ओ-गोथौ जुदि जोङो दंखलखौ पाइपखौ सोहरबा जोङो मोजां ओंखारो होननानै जों फोथायो नाथाय जोंहा नां थाबाय थायो आरोना दं अकल पाइपखौ माने बांद्राय गोथौ सोना हरना हाया जेराव जोंहा अन्थाइ थायो अन्थाइफोराव नां जोङो बांद्राय गोथौ सोनानै हरनो हाया दा गो सुबिदा जायो जिहेथु लोगोसेनो जोंहा बांद्राय अखा हाबाय थानायनि गेजेरजों जिहेथु जोंहा गोबां माय आबादफोरा गाज्रि जालाङो जोंनि लोगोसे गुबुन गुबुन आबादफोर जेरै जों बेसरफोरनि खोथा बुंनो हायो बेसर गोबां जोङो फुनानै दोनो जेराव जोंहा अखा बांखा फैनायनि गेजेरजों गोबां खहा जोंहा लोगोसेनो जोङो टाउन सोहोरनि खोथाखौथ' जों मिथिखायो लोगोसेनो दैबाना होन बुङोब्ला जोङो सामि सिनि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदिहाय खहा खालामो जोंखौ सिनाामिया
' आं मिथिया नोंथां नोंथाङानो मिथिगौ होननानै फोरमायना होदे
औ औ सुनामियाथ' जेनेबा जोंहा बिदिनो सम लानानै जेब्ला जोंनि दोहौआ सुनामिनि दोहौआ बांद्राय जायो अब्ला
ओ दैया ओरैबायदि गोजौ दाउखोयो माने सुनामि जोंनि जा दैनि दोहौ बेयो जोबोर गोजौ दाउखोनानै माने टाउन नोगोर बेफोरबायदि माने लैथो जिङाव थानायफोरखौ माने लोमहोजबो आरो ना जिहेथु बेनि दहौआ जोबोर गोजौ जानानै फैयो जेराव बायदिसिना गारियानो जा जाहाजानो जा मानसियानो जा बुसोमलांजोबो आरो ना बेनिफ्राय खारो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ दा गोबां खहा जायो जिहेथु लोगोसेनो जोंहा जिहेथु जोंनि ओनसोलाव गोबां अखा हायो दैबाना जायो दा दैबानानि गेजेरजों जोङो मा मा आबादफोरखौ मावनो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
दैबानानि दैबानाजोंथ' अ दै्लां बोथोराव माइ गायनो हायो आरोोना नोंथां
औ औ औ
माइ गायनाय दैयावबो दै आरो दै बाना बानलु गनायावबो दै सारनांगौ जायो आरोना नोंथां
औ औ औ
दैसारनायाव बायजायो ओमफ्राय बायहैनायाव आरो ना नोंथां
नोंसोरनिजों दै बानायाव नाफोरखौ माबायदिहाय मोनो आरो मा मा ना मोनो जेनेबा दैबाना लोमोब्लाथाय नोंसोरनि ओनसोलाव
मावााना मोनो फिथिख्रि बिदिनो नास्राय नुना मोनो आर ना नोंथां
औ औ औ ओरैनो जोंनिजाबो बिदिनो गोरै ना मागुर ना बायदिसिना बायसिना ना मोनला बायो दा नोंथांमोनिजों नाफोरखौ दैज्लां बोथोराव बा दैबाना जानाय समाव माबायदिहाय हमनाय जायो नोंथाङ फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां उम मा होनथाय नोंथां बेखौ? बे सिबसेना नोंसनिया मा होनोमोन नोंथां जोंना सिबसेदो हमनाय जायो आरोना दैबाना जाबाथाय। सिरखेजों साना मोननाय जायो आरोना ओमफाय लाङिजोंबो सायो। एसे ब होननानै आरोना नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां समाबोथ' जोंनिया जाबाय।
औ औ नोंथां जोंनिजोंथ'
ओ
गोबां लाङि जेनेबा बेनिफ्राय सेन नोंसोरो जा फिसि ना मा बुो बेखौ
अ सिबजि होन बुङो जोंनिथिं नोंथां
अ सेन आरिजों जोंनिजों ओमफ्राय लाङि बिदिनो जोंहा गोबां जोङो हमनानै जेखाइजों बिदिनो जोङो हरफोरावबो जोङो सेखा लानानै दाननाय जायो तस गंसे लाबाय ओम बेटारि जों बायखायो जिहेतु जोंहा गोदोनि समाव चार्ज होनाय जेबो टर्स गैयामोन नाथाय दिनै जोङो ओ मबाइलफोरदबो मालाबा दाननो थांलाबायो जोंफोरो बिदिनो। दाखालि बावैसो ओ जोंनि इउनिभारसिटियाव ओ दै लोमनाय समाव जों थांदोंमोन आरोना। ना हमनो होनानै बेयाव जों जोबोर खल ना गोदोरथार मोनदो। बिदिनो जोङो औ औ सेखाबो लाङाखैमोन ओ बेद गंसे क्रिकेट बुग्रा बेटखोनो लाना थांफादोंमोन बिदोंनो बुनान लाना फैबाय आरो ना।
औ नोंथां मोजां आनो।
खिन्थु माने गोब गोबां रिस्कि दङ गोबां जिबौ नुदो जोङो। जेराव जोङो एसे गलब ब्लानो ना होननानै जों बियो मावबानो हाग्राफोराव नाथाय बे बुनायाव जिबौखौसो बुफ्लांना लादो आरो ना। जिबौ माने जोङो ओ बैसान खालि बुथारना फैदो आरो ना। बिनिफ्राय
औ।
गोबां खांख्राइफोरबो मोनदों जोङो। बिदि गोबां मोनो। बिनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दैज्लां बोथोराव ओ फुङावदि जोंहा मा बायदिहाय नाफोरखौ जानाय जायो नोंसोरनि ओ जायगा फोरजोंहाय?
जों ना एव एवनाबो जानो हायो संनाबो जानो हायो नाखो आरो ना।
औ औ औ। होमबाबो बांसिनानो सेफ्लेनाबो जायो आरोना।
औ सिफ्लेना जाबाथाय